द
अ माबोरै दं नोंथां?
दंनायाथ' मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि सिगां समावसो एसे देहाया उसुग मोननानै आङो ओम थांदोंमोन आरो देहा फाहामसालियाव थांनानै बेबायदिनो थै फरिखा खालामजादों ओमफ्राय थै हिमग्ल'बिना खम मोनदों ओमफाय दा आइरन टेब्लेट जागासिनो दङ बेबायदिनो माखासे दिफिसिन्सि जानाय औ माबाफोरखौ साप्लिमेन्ट लागासिनो नोंथां
ओं नंगौना नोंथां ओह देहा सावस्रिखौ जोथोन लानाया जोबोद गोनांथार जाबाय आथिखालाव
नंगौ नंगौ दाजोंहा औ गोबां ओम बेराम आजारबो बेमार आजाराबो गोरलैयैनो जानो हमबाय दा सा दा आथिखालावहाय गोबां गिदिर गिदिर बेरामानो माथो जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोंहा आरो माखासे चेकाप खालामजाबाय थानायनि हुदाबो गैयाना जोंनियाव माखासे आरो एभेलेबेल नङा क्लिनिकफोरा लेब लेबरेटरिफोरा ओमफ्राय बेफोरनि थाखायनो एसे समाव सम बेफोरबायदि सावस्रियारि नायजा नायजानाय चेकाप खालामजानायबो गैया नालाय बेखायनो ओव गोबांथार लोमजाबासो एबा जेंनाया जेंनाया बुरजा जाबासो जोङो गावखौनो गाव जो थोन लानो रोङो।
औ नोंथां। थेवब्लाबो आथिखालाव एसे जोथोन लानाया मोजां नामा आथिखालावथ' नों गोजान जायगायावबो थांनांगौ नङाना थांनांगौ नंलाना जायगायावनो दा देहा फाहामगिरिफ्राबो डक्टरफ्राबो हस्पिटालफ्राबो गोबां जाबाय नङासै दा बेफोरावनो थांनानै दसे सम दिहुननानैबाबो जोथोन लानो थाखाय देहाखौ चेकआप खालामनाय बा नायबिजिरनाया जाबाय थानांगौ होननानै आं सानो मानो होनब्ला ओ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव हर हर हरखाबैसो ओ जेंनाफोरखौ मोनो नङा होमबा जोङो हमस्लाबनो नो हा हाया मिथिस्लाबनोनो हाया माब्लानि समाव मा जायो मानो होनबा दानि आथिखालनि जुगाव गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनानै बै मैगं थाइगं जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ ओरैबायाददि दिहुनबाय माने जेराव हाय गोख्रों गो-गोख्रैयै गोख्रैयै मोननाय खालामजोब्बाय मानो होनोब्ला फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफ्राव गासैबो मुलि होनानैसो दिहुनसै आथिखालाव। आरो गोबां नंखाय, नंखाय नंखाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ फानो ओरै हासार होनानै सानसेयावनो हरसेयावनो फेदेरनानै फाननायखौबो नुनो मोनो।
औ।
आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे ओ ओ मा होनो बेखौ गनाय थावै बा जोंनि देहायाव जायखौ जायो बियो जायोबा खहा दङ बेफोरखौबो दा फाननाय नुसै आरो ओ गोदोनि बायदि आथिखालनि सुबुंफोरा माने खस्थ' खालामनाय बा ना जुजिनाय ना जानाय गैला नङा होम्बा। बिनि थाखायनो जेरै जानानै जेन'बा जों थांलाय फैलाय ससे लामाखौनो जों थाबायनो हायि बायदि जाबाय नङा होनबा? आथिखालाव गारि मथर गाखोनानै जोङो दावबायो ससे लामाबाबो। जुदि थाबायो ब्ला एसेबाबो देहाया गोख्रों जायो ना नङा होमबा, बेबायदिनो गोबांथार माखासे ओ थानाय जानाय स्टाइलफोर जेनेबा जोंनि ओ मा होनो जिउ खुंनायनि राहाफ्रा गोरलैनि फ्राय गोरलै जालांबाय। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि देहाफ्राव माखासे बेमार आजारफ्रा थाब थाब जासै होननानै बुंनांगोन।
नंगौथ' दाथ' दैखरनिफ्राय दै खावनायबो हुदायानो गैला दाथ' मथर नङाबानो जाया। दैखौबो खावनो हायिसो जालाय लांबाय हुदा गैयिखायनो। लोगोसेनो माइ माइ सौनाय बेफोरबोथ' गैला
औ।
आरो उवालाव माय सौनाय बेफोरबोथ' दा गोमालांनो हमबायसै आरो दाथ' सिथलाबो सिबबावलासो माने सिलायानो औ न'फोराबो लुनो थाखाय हाफ्राबो जायगा फ्राबो खमनिफ्राय खम जालांबाय नालाय, हाफोर बायनांगौआबो गोदान बायनांगौआबो गोरलै नङा बे मोनसे ओ फिसा जायगायावनो बिदा फंबाय ज' ज' बेहायनो लुनानै थानांगौ जायो जायनि थाखाय दा सिथ्लाखौबो नुनो मोनला गोदोनि समावथ' सिथ्ला लामा गोलाव सिबनायावबो एसे औ देहानि ब्याम जायोमोन।
औ आथिखालावथ' आरो मा जाबावबाय नोंथां ओ हाथाय बाजाराव थांनानैनो नोङो संख्रि, दालि, माइरं दैरंखौ जों लायबावनांला। मानो होनोबा अर्दार खालामबानो बा बिहरबानो होफैग्राबो दंसै। दा बेफोराव नोङो सुबुं माहारिया एसेबो देहाफोरखौ फ्राद फ्राद फ्रिद खालामनानै बा जेरावबो थांनांला बेफोरावथ' बेमार आजारा जायो नङा होमबा अजन बारायनाय मो दोम बारायनाय बेफोर गासिबो थासारियानो जायो आरो ओ आथिखालाव जोङो रुनाय मैगं थाइगंनि ओंख्रिखौनो जाला गोदोनि समाव मालाय जायोमोन नाबाबो बेदरबाबो एसे रुनानै लायो दा जोंनियावथ' बिदि नंलाना मस्ला मस्लि होनाय थाव थाव होनाय गोबां थावनि मुवा बेसाद फोर जों जायो पेकेजिं जायो आरो दखानाव जेनेबा फास्ट फुड बेफोर द देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि मानो होनोबा बेहाय देहायासो बारायो माने मोदोमा बारायो देहाना बेफोरनि गेजेरजोंनो जेरै देहानि लिरथाय बारायनाय लोगो लोगो माखासे गोबांथार बेमारफ्राबो साबफायोनो जेरै थायरड मोदोमफ्रानो अजन बारायनाय जेरैहाय अजन बारायोबा मोदोमनि लिरथाया बारायो बा आथिं आखाय मोदोम साख्रुब सिुख्रुबा जायो नङा होमबा ससे लामा थाबायनो हायि बा गसंनो हायो औ बेफोरबायदि जेंनाफ्रा नुजाथियो आरो मेगननि जेंनाखौलाय माथो बुंबावनो आरो आथिखालाव मेगननि जेंनायाथ' ओरैनो मा होनो बेखौ माने जाफ्लेबाय थाग्रा जेंनासो होनांसिगोन मानो होनो ब्ला आथिखालाव गोदोनि बायदि निहिराव गाला बेरि फुंजानि थाबायला आरो सेन्देल गाननानै थाबाय थानाय जायो औ हा गानाय गैला बेफोरनि जाहोनावनो माखासे गोबां बेमार आजारफ्रा जासै
औ नोंगौथ' आरो जोंनि माखासे जिउ खुंनायनि राहा बेफोरनि थाखायबो माखासे बेमारफोरखौ जोंनो जों गाव बुथुमनानै लादों बायदिबो जायो जेरै जों मावनो हानाय माखासे खामानिफोरखौ थाबायग्लांनाय बेफोरखौथ' जोङो खालामनो हायो ससे लामाखौनो जों मटर गारियाव गाखोआ गारा जुदि थाबायनानै थाङो बेबायदिनो मैगं थाइगं लायनाय खरसा खालामनायाव बेफोराव जोङो थाबायनानै थांजायो आरो एसे
औ बेबायदिनो औ औ औ आं सानो जा एसे दङ नआवनो हा हुफोर दङबा बेफोरावनो जुदि आबाद मावोब्ला मोजां जागौ नामा मैगं थाइगं फोर बोथोरनिखौ जेरै मेसें बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि मैगंफोरखौ गोजां बोथोरनि मैगंफोरखौ जुदि एफा एफा गायनानै लायोबा बाहाय जेनबा नों जेबो मुलि होआलासिनो बेफोरखौनो दिहुननानै जदि जायोब्ला एसेबाबो जोङो ओ बेमार आजार जानायनिफ्राय बारगगौ बायदि आं सानो आरो आथिखालाव मा दैनि जेंनानिफ्रायबो गोबांथार बेमार आजारा जायो नङा होमबा दंखल आइरन फोर गोदोनि दैखरा दैखरा जाहैबाय मोनसे ऐ एसे मोजांआनो होनजायोमोन खिन्थु आथिखालाव बेबो ऐम मैला मैथा गलांनायनि थाखाय जेनबा नों बुंनो हाला आथिखालाव आरो दैफोरखौ फिल्टार खालामनानै लोङोबा मोजां जायो आरो खर होनानै लोङोब्ला मोजां जायो आरो दै आइ दै आइरन गोनां दै लोंनायनिफ्रायबो गोबांथार बेमार आजारफ्रा जायो जेरैहाय किथ याव अन्थाइ बा गल ब्लादाराव अन्थाइ माने अन्थाइ जानाय टिउमार जानाय बेफोर जेंनाफोरा बा आइरननि थाखायबो जायो होननानै आं डक्टरफोरा सुबुरुन होदों बा साजेसन होदों बेनिखायनो आं दिनै एसे मिथियो नालाय बेनि थाखायनो आरो माखासे गोबांथार जेंनाफ्रानो जोंनि जानाय लोंनाय आरो थानाय थानाय जिउ खुंनायनि माखासे ओ मा होनो बेखौ ओ लामा आरो हुदा हुदाफोरनिफ्राय जायो होननानै जों बुंनांगोन
नंगौ नंगौ बे आ नोंथाङा जे बुंदों मैगं फोनाय मानाय बेफोरो मैगं गोनांथार आरोना जोंनो
औ
गावनि जा बुरजा फोनानै लानो हायाब्लाबो गावनि जानायखिनिखौहाय हाथारनांगौ जानानै फैबाय आरो मानोना बाजाराव ओंखारनाय मैगंथाइगंआथ जाथावनायानो नङा मि औ उम हायोब्ला जायिआनो मोजां जुदि जोंहा नआवनो गायनानै मोननाय दङब्ला राहा दङबा माबाफोर नआवनो आबाद मावनायनि राहा दङब्ला बायेरानि मैगंखौ जायियानो मोजां आंनिबाथ
औ नंगौ आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जों माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बासिनानै जानो रोंला नङा होमबा सानफ्रामबो आलु दालि जायोब्ला बे अटमेटिकलि देहायाव गोदै बुस्थुआ हाब हाबबाय थायोबा गोदै जाग्रा मुवाया हाब थायोबा जोंनाव सुगारफोरनि जेंनायाथ' जाखागोन आरो औ आरो जोंना मा ओ माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गोखा गोखै खौ जोंनि देहायाव नांगौ बेफोरखौ जोङो एसे जायोब्ला मोजां जागौ खायसे खायसे सुबुंफोरा मा गोखा खौनो जानो हाया गोखैखौबो जानो हाया माने जायानो बिसोरो माने नाजानायानो गैया जुदि बेफोरखौ जाबाय थायोबा जेरै सुगारनि डायबेटिसनि कन्ट्रल लाबो समानै थाबाय थागोन होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो जोङो मैगं गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जानाया मोजां आरो जेरै थालिर मैखुन बेफोरखौ जानांगौ जोङो बिदि माखासे बुस्थुफोर जेरै ओ जाय बुस्थुआ जोंनि देहायाव खहा खालामो बेफोरखौ जायिआनो मोजां
औ नंगौ नंगौ बेफोरो माखासे फिफां जोंहा बे थालिर मैखुन बेफोरावथ' जेनेबा मुलि होनानै दिहुननाय जाया बेफोरखौ जहेथु नेचारेल बेयो मिथिंगानि फाय मोननाय औ जों बांसिनानो बेफोरखौहाय दा दानि समावहाय बेफोरखौ जानायानो मोजां होननानै आंबो सानो
औ आरो नोङो बेबायदि नोङो बेबायदिनो जुदि गगा मोनदोंब्ला गोजां बोथोरफ्रावथ' एसेबाबो गगाफोर मोनबाय थायो गुसुजों सबखा बरिफोरजों दाउ बिदै उसुमै जोग्लावरि नोरसिं बेफोरखौ जुदि जयै सङोबा दाउ बिदैफोर फिसा एसे फुदुङो दिखुराफोरखौ फुदुंनानै जुदि जायोब्ला बानलु बो दोनफोरखौ होनानै जायो एसे स्रां मोनो आरो बेफोरबायदि बुस्थुआ जेनेबा जोंनि मा होनो बेखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ
बिलाइ बा फिफां लाइफां मैगं फोरजोंनो जुदि हामोब्ला बेफोरखौ जोङो जाबाय थायोबा मोजां जायो आरो
औ नंगौ नंगौ मुलि जास्लायस्लाय मुलियाबो जाबाय थाजाया जेनेबा बे टेब्लेट बेफोरो जानायनिबो साइड इफेक्ट थायो औ दे नोंथां